हेलो हेलौ नोंथां औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
अ नोंथां आं दायो ओरैनो जिरायनानै दङ
औ आं नोंथांनो मोनसे हाबाफारि लानानैसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा जुदि ओरैनो दङब्ला दसे दान्दिसे सम होनो हागोन नामा नोंथां?
अ नोंथां ओ होनो हागोन दे नोंथां
औ आं दा सावरायनो लानाय हाबाफारियानो जाहैबाय जोंनि सुबुं जिउआव माने दैनि गोनांथिनि बागै एसे सा सुंदयै सावरायनो होननानै आखायाव लादोंमोन आरो
थारैनो नोंथां सावरायनो हागोन दे
औ जोंना सुबुं जिउआव माने दैनि गोनांथिया माबायदि बेनि सोमोन्दै नोंथाङा ओरैनो एसे बुंना होनो हागोन
आ थारैनो आ सुबुं जिउआव दैनि गोनांथि होननानै बुङोब्ला ओ जों गिबियावनो बुंनो हायो ओ दैखौ जों लोंनायनि अनगायैबो थांना थानायाव जों बेखौ लोंनायनि अन गायैबो जों ओ आबाद मावनाय ओ गोबां आ दैज्लांनि आबाद आरो मेसेंनि आबाद आ बैफोर आबाद मावनायावबो जोंनो दैनि गोनांथि जायो आरो बांद्राय ओ बांद्राय दै बा अखा हायोब्लाबो ओ जोंनि माखासे आबाद फसला जों नस्थ जानाय खौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे बेजों लोगोसे गोबां खहाबो जायो आरो गोबां मुलाम्फाबो जायो ओ होननानै जों बुंनो हायो गुबैयै जोङो मुलाम्फा होननानै बुङोब्ला ओ जोंनि जोंनि बर सुबुं समाजाव ओ बरफ्रा माइ गायनानै ओ जाग्रा मोनसे हारि माइ आबाद मावनानै जाग्रा ओ बेवहाय जोंनो ओ माइ आबाद मावनाय समाव जोंनो दैनि गोनांथि जायो गोबां ओ दैनि गोनांथि जायो ओ गायनाय निफ्राय लानानै ओ मोनजासिम बा आब-आबाद फसलखौ दैखांजासिम जोंनो गोबां दैनि गोनांथि थि जायो नाथाय गोबां दैबाना बा दै जायोब्लाबो ओ बैफोर गायनानै दोननाय माइ ओ बेफोरखौ जोङो बेफोरखौ जोङो बुखारलांनायखौ ओ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे बांद्राय दै ओ थाबाय थायोब्लाबो आबाद फोथाराव बे आबादखौ जों गारजि जानाय ओ बेखौबो नुनो मोनो। बेनिखायनो जोंनो उम एस ओ नांगौसेबां बिबांनि दै थायोब्ला आबादखौ जों गोबां दैखांनो हायो आरो बांद्राय दै मोनोब्ला ओ आबादा खहा जायो होननानैबो जों बुंनो हायो। ओ बेजों लोगोसे माइनि अनगायैबो जोङो बुंनो हायो जेरै दैज्लांनि मैगं बा मेसेंनि मैगं जाय फोर लाव, फान्थाव, जोगोनार, खुमब्रा, जिंखा, फोरला बैफोरबायदि ओ नख खराव ओ जानो गोनां मैगं ओ बैफोर मैगंफोरावबो ओ मोजां बा फिथाइ थायनो बा बिबार बारनो थाखाय ओ बैफोर लाइफांफोर बा मैगं थाइगंफोरनोबो जोंनो दैनि गोनांथि जायो। नाथाय दै गैयाब्ला ओ बेफोरबो रानज्रिलांनाय बा उम रानज्रिलांनाय बा थैलांनायखौ जों नुनो मोनो आरो बांद्राय अखा हायोब्लाबो बैफोर लायफां फ्रा ओ थैलांनायखौ ओ जों नुनो मोनो बिनिखायनो ओ जों बुंनो हायो ओ दैखौ जोंनो आबाद मावनाय समाव नांगौ आरो बां गोबांद्रायबो नाङा ओ ओ जों मा होननानै बुङो गेजेरनि ओ जोंनो दैखौ बा दै गथायनाय बा दै जगायनायखौ जोंनो नांगौ जायो।
अ थारो नोंथां।
बेजों लोगोसे जोंनि ओम जिउ जिउ दानायावबो जोंनो दैनि गोबां गोनांथि जायो बुंनो थाङोब्ला सोरांनायनिफ्राय लानानै ओ उन्दुजासिम जोंनो दैखौ नांगौ जायो ओ फुंनि समाव सिखारनाय समाव जों ओ मोखां सुनाय बा हाथाय सुनाय बा ओ माखासे जि-जि जि जोमफोर ओ बैफोरखौ सुनाय आरो थोरसि लथा ओ बैफोरखौ सुनाय बेजों लोगोसे संनाय खावनाय ओ बैफोर समफोराव जोङो मैगं सुनाय बेैफोर समफ्राव जोङो दैनि गोनांथार होननानै जों साननो हायो आरो बेजों लोगो बे जोंनि बडियाव ओ जोङो सानसेयाव खमावबो बा लिटार बा ब्रै लिटार ओ दैखौ जों लोंथारनांगौ होननानै सानो।
औ थारैनो।
बेबायदि होननानै दैनि गोनांथिखौ आं सानो आरो बांद्राय अखा हायोब्लाबो हाजो ओनसोल बा हायेन ओनसोलाव गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो। जेरै हाजो ओनसोलाव गोबां अखा हायोब्ला बा दै जायोब्ला बे दैजों हाजोआ गुसिखानानै लामा ख ओ लामा बा लामाफोरखौ ओ सिलिंखार खालामनाय ए न' बांफोरखौ सिलिंखार खालामनाय नुनो मोनो आरो बेस जों लोगोसे हा हायेन ओनसोल होननानै बुङोब्ला जों गोबां दै दै बा दैबाना जायोब्ला ओ हा ओ जाय आबाद मावग्रा हा बे हाफोरखौबो जों बुखारलांनानै बालानि महर होनाय बा दैमानि महर होनाय बेफोरबो बेफोरखौबो जों नुनो मोनदों। ओ जोंनि ओनसोलफोराव ओ बेखिनि नोंथाङा आंनिफ्राय ओ दैनि बाहायनाय बा ओ ओ दैनि बाहाय नि सायाव ओ बिबुंथि बा बुंथिनांगौखौ आं बेखिनियावनो बुं बुंबाय नोंथां। आ बेनिफ्राय ओ नोंथाङा नोंथांनि मिथिनायाव ओ दैखौ जों सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव ओ आरो बा थांनानै थानायाव मा मा ओ खामानियाव बाहायनाय जायो बा बांद्राय दै जायोब्ला मा जायो बेनि बागै नोंथाङा गुवारै फोरमायथि
औ था औ थारैनो नोंथाङा जोबोर बेसेन गोसा बिबुंथि होलांबाय दा आङो बुंनो सानो जोंनाव दै होननानै बुङोब्ला जोङो दैया थांना थानायनि थाखाय जोंना एंगार हायै मोनसे बाहागो होननानै बुंब्लाबो जोङो माने गोरोन्थि जाया आरो जेराव जोङो दै औ जेराव जोङो मानसि माहारिजों लोगोसे गासै जिब जुनार बिफां लाइफां गासैनोबो जोंनो थांना थानो थाखाय मा होनो जोंना दैनि गोनांथिया जायो आरो जोंनो गोबां बिबांनि दै नाङाब्लाबो मा जायो जोंनो थोजासे बिबांनि दैनि जोंनो अरायसम गोनांथि जायो आरो जोंनो जिउ गोनां जिब जिबियानो जायाथों बा बिफां लाइफाङानो जायाथों मा जायो जोंना दैनि गोनांथिया अरायसम जायो सुबुं माहारिनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला लोंग्रा दै हिसाबै जोंनो मा जायो गोग्गो लोंग्रा दैनि आंखाला अरायसम थायो जोंनाव। जायनि जाहोनाव जोङो औ जायनि जाउनाव जोङो मा जायो माखासे जायगाफोराव मा जायो दै गोग्गो लोंग्रा दै मोनैनि जाउनाव माखासे बेराम आजारफोरबो जानायखौ जों नुनो मोनो।
थारैनो
औ थारैनो गोग्गो लोंग्रा दै लोंनो हायोब्ला जोंना मा जायो जोंनि सावस्रिया अरायबो गोग्गो जानानै थायो बेफोरबायदि आरो लोगोसेनो बिफां लाइफां जिब जुनारफोराबो मा जायो दैनि गोनांथिया अराय जायो जिब जुनारफोरनोबो मा जायो गरम बोथोर दानै गरम बोथोर फैदों गरम बोथोराव मा जायो बिसोरबो आदार जायो। गोरान बिलाइ जायो बेफोरबायदि समाव मा जायो बिसोरनोबो मोसौ मोसाफोराबो जिगाब गोरान जाना थायो नालाय बिथांमोननोबो मा जयो औ बिसोरनोबो दैनि गोनांथि जायो आरो जायनि जाहोनाव जोङो बिसोरनोबो बाल्थियाव लांनानै बा माबा मोनसे हासाव लांनानै मा खालामो औ दैमा दै सायावबो जोङो बिथांमोनखौ दै बेफोरखौ जिब जुनारफोरखौ मा जायो दै लोंहोनो गोनां जायो आरो आरो दै औ आरो दै बा दै बुरजा जायोबा मा जायो होनना बुंनायनि बेलायाव दै बाना जोंना दैबानाया जोंनि एरियायाव मोनसे जाफ्लेबाय थानाय जासे दैज्लां बोथोराव जोंना अरायसम खेबसे नङा खेबनै खेबथाम बेफोरबायदि गोबां दैबाना सोमजियो आरो जायनि जाहोनाव जोंना माखासे जायगाफोरा मा जायो गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो। जेरैबायदि बुंनो थाङोब्ला गोरलै एक्जामपोल हिसाबै जोंना माइ आबाद माइ आबादा मा जायो जोंना गेजेर समाव माबेबा बोसोराव मा जायो मोजां आबादखौ आबादारिफोरा आबादखौ गायनोसै गोसो होनानै जोबोर खस्थ खालामनानै गायो। गायनायनि उनाव मा जायो फिथाइ थाहैनोसै समाव मा जानोसै अखाया बांद्राय हाना होनानै दै बाना सोमजिनोसै जायनि जाउनाव गोबां दैफोरा ज फैनानै दंग जाम्फै ओरै सिंखावना फैनानै मा खालामनोसै माइफोरखौ बुखारलांनायखौबो जों नुनो मोनो आरो आरो दैबाना जों बुखार बोजानाय हा जिहेथु बाला बेफोरो मा जायो जोंना माइ आबादखौ खोबसिन जोबना दोननानै जोंनि आबादखौ मा जायो खहा खालामनायखौबो जों नुनो मोनो। गोबां जायगाफोरावनो आरो मा जायो इदिनो खायसे गेदेर गेदेर दैमाफोरा बाना सोमजिनायजों लोगोसे सेर सेरनि दैमा सेरनि नखरफोरखौबो बुफाय बुसि खालामनानै बोहै दैमाजों लोगोसे बोहैखारलांहोनानै गोबां जिब जुनार मानसिनि जिउ खहा जानायखौबो जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
जोंना दै दैनि बेलायाव बेफोरबायदिनो जोंनो दैनि गोनांथिया अरायबो जायो जोंना जोंनि सावस्रिआवबो मा जायो स्निजिसे जौखोन्दो जोंनाव दै थायो होननानै जोंनो फोरमायना होयो आरो जों बिजाबाव बेखौ मोननाय जायो। नङा होमब्ला नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो।
जोंना गोग्गो दै आथिखालाव मा जायो जोंना गोग्गो दैनि थाखाय माखासे जायगाफोराव मा होनगोन गोग्गो दै जगायग्रा फसं थानबो गायसननाय जादों आरो। जाय बे बेदि जायगायाव माने औ दैनि आंखाल जेरैबायदि हाजो एरिया हाजोआरि जायगाफोराव मा जायो जोंना दमखल बहायनो थाखायबो मा जायो दैखौ मोना जायो मानो होनबा थौ दै मोननो थाखाय गो गोबां गोथौसिमहालागै मा होनो पाइपखौ सोहरनांगौ जायो जायनि जाहोनाव जों माखासे गोरिब न'खरफोरा मा जायो जोंना दैनि आंखाल जायो हाजोफोरनि दैयाबबो मा जायो समाव रानलाङो माने खम जायो गोजान जायगासिम लायनो हाया जिब जुनार फोरजों माने हरफोराव थांनो हाया बेफोरबायदि जायो नालाय। जोंनाव मा खालामो आथिखालाव औ आथिखालाव दै जगायनायनिबो बेबस्था खालामना होनाय जायो आरो जायखौ जोङो वाटार साप्लाइ होननानै बुङो बेनि गेजेरजोंबो जोंना मा जायो गोग्गो लोंग्रा दै जगायनायखौ जोङो नुनो मोनो। मोनो आरो जायनि गेजेरजों जों नखर नखर दै हरो फुङाव खेबसे सानजौफुआव खेबसे मोनाबिलियाव खेबसे दै मोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जाय दैखौ दोनथुमनानै जोङो मा खालामो बे दैखौनो जोङो जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय दुगैनायनि ओंखाम ओंख्रि स संनायनि बायदिसिना खामानियाव जों बाहायनायखौबो नुनो मोनो आरो। नङा होनब्ला नोंथां औ नोंथांमोननि जायगायावो जानांगौ आथिखालाव बेफोरबायदि दै जगायनायखौ मा होनो सुबिदाया दंङ जानांगौ?
थारैनो नोंथां ओ मोन फ्रोम गामि बा मोनफ्रोम ओनसोलावनो ओ बे आथिखालाव वाटार साप्लाइ बा दै जगायनाय बिफान बे फसंथानफोरखौ ओ ओ नुनो मोनदों। आरो बेबायदिनो ओ फुंनि बा बेलासे ओ बे टाइमाव जों दै आजावनानै लानो हायो ओ बेखौ थारैनो बाख्नायनांगोन नोंथां। बिदिब्ला नोंथां जों बेखिनियावनो ओ दैनि बाहायनाय आयदानि सायाव सावरायनाय हाबाफारिखौ ओ दोन्थनोसै नामा?
औ दे दे नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नों थांनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय साबायखर बावहरबाय गोजोनथों।